हेल' नों। थां मा खालामदो नोंथां?
दंङो ओरैनो जिरायनानै
नोंगौ नामा।
औ।
उम
ओ नोंथाङा आंनाव कल खालामनाय जाहोना मामोन नोंथां?
जौनि बागै सावराय नायदो।
औ नोंगौ नामा।
नोंगौ।
दे बुंदे नोंथाङा जौनि बागै आंजों माबायदि सावरायनो सानदों।
दे बिदिब्ला खोनासंदो आं जौनि बागै सावरायना होनोसै फंनैसो।
औ।
गिबियावनो जों जौखौ बानायनोब्लाथाय माने मा रोखोमनि जौ संगोन। माइब्रानि संनो ना माब्रानि जौ संनो माइब्रानि जौ सङोब्ला नोङो गिबियावहाय माइरंखौ मोजाङै सुनानै लानांगौ। जानो थाखाया आखाइ माइरंखौ जाबादिहाय सुयो बेफोरबादिनो सुनानै लानांगौ।
औ।
आरो सुनायनि उनावहाय नोङो। खान्थायाव दैखौ एसे फुदुंनानै लानांगौ। बेनि उनावहाय।
औ।
दुंबोलाथाय। माइरंखौ सोनानै होनांगौ। नोंथां। आरो बिदिनो जोबोर सहजथार बे आदबा जौ संनायनि आदबा नोंथां।
बुंनो थाङोब्ला नंगौ नोंथां नोंथाङा जेबायादि बाथ्रा बुंदों बे खोथायया सैथोआनो जे जोंङो जिखुनो जाया जौ संनो थाखाय गिबियावनो जों माइरंखौ जे ओंखाम संनायाव जा बायदि ओ खालामो बा‌ गिबियावनो बा गिबियाव जों माइरंखौ साफायै नानै लायो बेनि उनाव जोङो दैखौसे फुदुङो बेनि उनाव माइरंखौ होयो आरो ओंखामखौ जाबायदि सङो जों बेबायदिनो गिबियाव ओंखामखौ संग्रोनानै लागोन बेनि उनाव जों ओंखामखौ बेखौ जेनेबा एरनगोन आरो एरननायनि उनाव औ। बे ओंखामखौहाय गुसु खामगोन गुसु खामनायनि उनाव जे ओ जौबानायनो थाखाय जे ओ जायखौ जोङो बकार बा एमाव बुङो नङा होमबा नोंथां।
ओ नंगौ।
बेखौ ओ बे ओंखामाव जा जा ओंखामखौ जों सिफुनानै दोनोमोन गुसु जाहोनो थाखाय बे ओंखामाव जोङो बे ओंखामा गुसु जायोब्ला बै बाखारखौ ओ सिख्लेबनानै बा फ्रि फ्रि सारनानै होनांगौ। बायदिखौ ओ माने बेहाय मोजाङै फोननानै होनांगौ आरो फोननायनि उनाव बेखौ सोरबाया हरसे दोनो बा बेबायदि गुसु जानायनि उनाव दसे सम दोननानै ओ बेखौ। खान्थायाव सोयो आरो खान्थायाव सोना दोननायनि उनाव बेखौ मोजाङै बा बार हाबनो हायि बायदि। माबा मोनसे खोबनानै मो खोबनानै दोननाय जायो।
ओ नंगौ।
बेखौ सोरबाया गोबाव समनि थाखाय दोनो सोरबाया दे बिदि सानथामबा सानब्रै दोनो आरो। बेबायदि।
हेलौ बेनिखायनो औ औ गिबियावहाय। ओंखाम बादिहाय संनानै लानांगौ।
औ औ।
बेनि उनावहाय बेयो जिखिया मोनगोन अब्ला बेखौ खांनानै दोन खबाय बैफोर नानै मोनसे गाव बेखौ मोजाङै एरनानै लाबाय। लानानै बेखौ लामनानै लानांगौ।
एबा फेन फेनसानानै लानांगौ।
औ।
आरो दसे सम दसे जानो होनांगौ ।
औ हेलौ।
हेलौ ।
औ नोंथां। नोंथाङा एसे साइटआव थानो हा नामा मानो होनबा नोंथांनिफ्राय एसे
हेलौ ।
हेलौ।
औ खोनादों दे।
औ दे बुंदो।
जोंहाथ जौ बानायनो थाखाय एमाव माबा जाना जायालाय
औ नोंथां‌।
औ नोंथां ।
नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों दे।
औ जोङो दा जौनि बागै रायलायदों नोङा होमबा नोंथां बे आं ओ जौनि बागै रायलायनायनि गेजेरजोंनो आं नोंथांखौ मोननैसो सोंथि सोंनो लुुबैदों सोंजागोन दा नोंथां?
औ दे।
अ दा बे जौ बानायनायाव एसे जों बे बखार एबा एमावखौ बाहायो नङा होमबा नोंथां? बे बाहार एमाव खौ बाहायनायनि गेजेरजों बे बाखार एबा एमावखौ गिबियाव माबायदिहाय बानायो आरो बेखौ बानायनो थाखाय मा मा मा मानि गोनांथि जायो बेखौ नोंथाङा एसे बुंफोरना होनो हागोन ना?
औ।
गिबियावनो माने मा मा रोखोमनि माइरं संगोन बेखौ गिबियावनो माइरंखौ मोजाङै सुना लानांगौ।
नङा नोंथां माइरंनि खोथाखौ बुङाखै जा जेनेबा बाखार बानायनायाव जा माइरंआथ' थाखागोन नङा होमा नोंथां? बे माइरंजों लोगोसे ओ गुबुन मुवा बा एबा बेसाद बेखौ जा माबायदि एबा मा माखौ होफानांगौ बेखौसो। बिदिखौ बुंदों।
एमावखौ माइरंनि हिसाबै जोङो एमावखौ लानांगौ।
औ
बिनिथाखाय जों लाबोनानै। लाखांना‌ एमावखौ गुन्दै मि-मिस खालामांगौ।
आरो
जोङो बे माइरंआवहाय सारनानै होनांगौ एमावखौ।
औ
ओंखामावहाय सारना होनांगौ।
औ
होमबासो बेयो जौनि महर लागोन।
औ
बेनि उनाव हाय जोंओ बेखौ हरनैबाव हरथाम हालागै बिदिनो दोनां नांगौ। मोजां
नोंगौ
खोबनानै आरो साननै बा सानथाम उनाव बेखौ मोनसे होनायाव जायो। जायो।
नंगौ
बेखौ जोङो
हेल'
औ खोनादों दे
बेखौ जोंङो सोनानै दोननांगौ। अब्लासो बियो बिदि महरै रोसि जानानै फैगोन
औ
नंङा होनब्ला नोंथां
नंगौ ओ दा बे जौखौथ संनो जोबोर गोरलै नोंङा होनबा नोंथां? ओ दा बे जौखौ जोङो मा मा खामानियाव आरो माबायदि समाव जोङो बाहायनाय जायो। बांसिन माबायदि समाव बाहायनाय जायो।
बेखौ
औ
मास मोनसे जोंनो लागौ जायो‌। आरो बेयो लोंनोनो थाखाय जोबोर गोथाव।
दा जौ जुवा बाहायनायनि गेजेरजों बा बे जौ जुवा बाहायनायाव माबायदि खहा एबा माबायदि मोजां जायो बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना। बे जौआ मानसिनि देहायाव माबायदि गोहोम खोख्लैयो बेनि बागै फोरमायबाबो जागोन नोंथां।
बेखौ माने
हेल'
हेलौ अखाया अखायाबो हाना होबाय
औ। हेल'
औ माबोरै
औ दा नोंथाङा बुजायना होगागोन होनो हागोन ना आंनि सोंथिनि फिनायखौ
औ नोंथाङा फोरमायना होदों दे बिदिब्ला
दा जोङो जौ बुङोब्ला बेखौनो मिथियोदि जौआ जोंनि आ देहायाव गोबां खहा खालामो नोङा होमबा नोंथां मानो होनोमबा जौआ
औ।
जोंयो देहानि थाखाय बिराद गाज्रि मानो होनबा बेखौ लोंनायनि थाखाय जोंनि देहायाव गोबां गोबां गोहोम खोख्लैयो जेरै आ बियो मा होनगोन बेखौ माने ओरैनो जोंनि देहायाव गोबां खहा खालामो जेरै लेभारनि बा लेभारखौ गाज्रि खालामो आरो आरो बिनि देहा सेहेराफ्राबो बिराद गाज्रि जायो
औ।
म, मा होनो नोंथांखौ थ बेखौनो सोंनो लुगैबावोदि ओ जुमाय संनो थाखाय जेरै बखारार नांगौ बै बाकारखौ गिबियाव माबादि बानायनाय जायो नोंथाङा बेखौसो फोरमायनाब होनामगौ नोंथां।
बेखौ सङोब्ला एमाव गैयाबा बाखााथारा नङा हब्ला नोंथां?
नङा नङा नोंथां जौ संनायाव एमाव गैया बेयावथ जाखाथारा बेखौ आंबो मिथिगौ नाथाय बै एमावखौ गिबियाव माबोरै बानायनाय जादोंमोन बेखौसो सोंदों आं नोंथां।
एमाव खौ
जेरै जेरै एमाव देनाय होनोब्ला बे देनायाव मा मा ओ होनानै मा मा होनानैदि एमाव बानायनाय जायो बेखौ बुंदों।
हासाव माइरंखौ सुनानै सोमला दोन नांगो आरो मसला
आरो
मस्ला बिभागबो मेघायो होननानै। एमावखौ
नोंगौ। बिनि उनाव
देनानानै खालाम नांगौ
औ
दे बिदिब्ला दोनथनोसै ।
औ दे।